हेल' औ खोनादोना?
अ खोनादों दे।
औ अ दायो होमबा जोङो आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायनोसै ना?
अ जागोन दे।
अ ओ ओरैनोथ' ओ जोंहा आबादखौथ' ओ दायो जोङो मोननै ओ बोथोराव मावो नालाय ओ दैज्लां आरो मेसें ओ बिदिनो औ बिदिनो ओ नोंथांमोननियावहाय ओ ओरैनो मेसें बो थोराव मा मा आबाद मावनाय जायो?
अ जोंनियाव मेसें बोथोरनि आबाद होनबाथ' जोंहा दायो
औ ओं
हेलौ।
औ खोनादों।
खोनादों ना?
औ खोनादो।
हेल'
औ खोनादो खोनादो।
हेलौ
औ खोनादों।
खोनाहैदोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।